अ खोनादो दे। औ खोनादो दे। हागोन।
अ।
अ।
फंनैसो ओ मैदों
र' माबाखौ टप टपिकखौ आयदाखौ माबायासै र' खोनायासै आङो माबा नेटा प्रब्लेम जाना।
हेलौ। ओ बैसागो बोथोराव गोखा गोखै जानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन र'। आ बैसागोआव जेथु बर'फोरनि आंगो फोरबो। जायखौ जों आमाइ थुख बर'फोरनि आमाइ थुख्लु होननानै बुंनाय जायो आरो बे बैसागो फोरबोजोंनो लोब्बा लाखिनानै बैसागोनि सि सेथि सानखालि दाथ गिबि सानखालि बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो बे गोखा गोखै जा ओं जानायनि गेजेरजोंनो हयथ' बियो मोनसे दोरोङारि जानाय बेनि गेजेरजों जोंनि देहायाव थानाय ओ जोंनि देहानि सिङाव थानाय बेमार आजारफोरा जाहाथे गैया जायो ओ बेखौ फोथायनानैनो बे बैसागो बोथोराव बेखौ जानाय जायो एक थारिगै। ओमफ्राय उम। बेनि गेजेरजों गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ'। जाहाथे जोंनि बेरामफोरा बेनि गेजेरजों गैया जायो।
नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो बे बैसागु बोथोरावनो जोङो मा ओनो बेखौ ओ रंजानाय बाजानायबो जायो। बे उम गोखा गोखै जाखांनायनि उनाव जोङो बयबो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गेदेर बयबो जोङो रंजायो। बोसोरनि खनसे होननानै उम। बिदिनो बैसागोखौ जोङो ओ स्नि दिन गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। ओमफ्राय बे ओ बे बैसागोखो नोंसोर थांमोननि ओनसोलावबो बोरै फालिनाय जायो मोनथिनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। बे बैसागोआ जोंनि जि ओनसोल बे ओनसोलाव आ गासै रंजालि बैसागोखौ सानस्नि खुंनाय जायो। बे सानस्निनि गे जेरावनो आ गोखा गोखै जानाय बे आ मोनस स्निथा गोखा गोखै जानायनि हुदाखौबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो खायसे खायसे ओनसोलफोरावहाय आ सेजौ सेथा गोखा गोखै जानायखौबो नुनो मोनो। बे बेनि ओंथिया जादों आ माखासे गोखा गोखै खाबथिंनानै जानायाव माखासे सुबुं माहारि फोरनाव गाज्रि रोगि एबा बेमार आजारफोरा जाहाथे मोजाङै मोजाङै आ खारथों एबा मोजां देहा लानानै थाथों साननानै बे गोखा गोखैखौ बैसागु बोथोराव जानाय जायो। थिग बेबायदि गामि गामि सुबुं माहारिफोरा आ फोरबोखौ नुनो मोनो आरो नोंथांनाव मोनसे सोंबावनो सानदों आं जे बे गोखा गो खै जानायनि बिथिङाव ओ मोनसे मैगंनि मुंखौ आं नोंथांनाव सोंनो सान्दों बा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नोंथाङा बा हागोन नामा? जे खुंखा बे खुंखा बिफाङा बबेयाव थायो बेनि सोमोन्दै आङो मोनथिनो लुगैदोंमोन
अ अ हागोन थारैनो आं फोरमायनो हागोन बे नोंथाङा जाय आयदाखौ लानानै सोंदों बे खुंखा जायखौ जोङो ओ गुबुन गुबुन समफोराव जायाब्लाबो बैसागो समाव बेखौ जाथारो जोङो बेखौ जों बयबो मोनथिगौ आरो बे फुंखाया हयथ' जोंनि ओ बारिफोराव थायो जाय थोरि थिलि बायदि खाथिफोराव थायो बेयो हयथ' उम बियो गोखाब्लाबो बेखौ जोङो बैसागो समाव जायो बे थालिरफस्ला स्ला थालिरनि फस्ला होदेरनानै बिदिनो खान्थाल फिथाइ होदेरनाय बिदिनो ओ ओम आरो बिदिनो थाइजौ फिथाइ दिंखिया बे बेबायदि माखासे ओ मैगंफोरखौ होदेरनानै बे खुंखाजों जानाय जायो
औ नंगौ नोंथां ओ बेनिफ्राय बे खुंखा जानायनि ओंथिया जे मानसिफोरनि माबा मोनसे रोगि सोखानो हायो नामा नोंथां?
ओ निस्सय ओ ओम निस्सय बेखौ जायोब्ला रोगिफोरा हामो जायखौ जोङो मेगनजों नुवाब्लाबो बेखौ जोङो मोनदांनो हा हायो जोंनि देहा सिङाव मा जादों मा जायाखै जों बेखौ नुस गुजुबा बे खुंखाफोरखौ बैसागोनि समाव जायोब्ला निसय जोंनियाव जानो नागिरनाय माबा मोनसे बेमार आजारफोरा खारो बेयो मोनसे सुबुं फोथायनाय जोंनि गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोयो आरो बे फोथायनाय नायानो दिनैसिमबो दङ निस्सय इउनाव लासेै बे थाबाय थागोन बेखौ जों मोनदाङो
औ नंगौ नोंथां बेनिफ्राय औ जागोन नोंथां ओम सोंजागोन
अ-अ बे बैसागो समावनो ए जि थ आ न'खर न'खर थांनानै ओ मागिनाय जायो आरो बे मागिनाय स समाव बे बैसागो मोसाग्राफ्रा बे न'खरफोरनियाव थांनानै माबायदियै मागिरहैयो? आरो न'खरफोरा बिसोरनो माबायदियै ओ बिदिनो माइ माइरंखौ हरो हयथ बिनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां जे जोंनि ओनसो सोलाव रंजालि बैसागोखौ थामजि सानाव स्नि सानल खुंबोनायखौ नुनो मोनो गुबुन जायगा लाना जायगा थामजि सानखौबो फालिबोनाय नुनो मोनो। बेनि सोलाय जोंनाव स्नि सानल फालिबोनाय जा नुनो मोनो बैसागोनि सेथि जोंनि ओनसोलाव उन्दैया गेदेरखौ मान होयो गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय बेफोर हुदाफोरखौ जों नुनो मोनबोयो आरो बेखौ फोजोबखांनानै जेब्ला नै खालार जायो अब्ला गामिनि न'खर न'खर लाइमोननिफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गथ गथायाइ गासैबो खौसे जानानै आंगोनि बैसागो बैसागोखौ बरायनो थाखाय खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै ज ज जाजाय रंजानो थांनायखौ नुनो मोनो। बेयावनो नखरफ्रोमबो सुबुं माहारिफोरा जेब्ला मोसानो एबा रंजानो थाङो अब्ला गावसोरनि गोसो बायदियै मेरं नङाब्ला माखासे मैगं थाइगं नङाबा दावै बेबायदिखौ हरनाय नुनो मोननाय जायो नोंथां।
नोंगौ
अ नोंथांनाव बेखौनो आरो फिन खनसे सोंबावनो सानदों जे नोंथांमोननि जे सुबुंफोरा न'खराव थानानै रंजाखांनानै जे न'खरनि मानसिया गोसो जानानै हराब्लाबो मसे आबिनानै लाबोनाय दं नामा नोंथांमोननाव बेखौसो आं मोनथिनो लुबैदोंमोन।
अ फोरमायनो हागोन आङो अ बेबायदि थासारिखौ जोङो दिनैसिम नुबोआखै जाय मोसानो थाङो बिथांमोना बे न'खरा अननानै जा हरो बिगोमाया बेखिनिखौनो ला नानै फैनाय जायो। थ आ सोरबा हानायफोरा बुरजा हरो हायिफोरा खम हरो। थेवब्लाबो मोसाग्राफ्रा जेबो अजद होआ दाबि खालामा जोंनो बेसेबां हरथारनांगोन होननानै। बियो जिखिनि हरदों बेखिनि लाबोनाया सिगांनिफ्रायनो दङ आरो दाबो दङ हयथ इयुनावबो थागोन मानो होनबा बैसागो समाव रावबो दा बे ओ दाबिनानै लाबनाय बेखौ जों नु बोयाखै आरो बे दाबिनानै लाब नै औ दे हुदायाबो जिहेथु मोजां नङा नालाय बेनिखायनो मोसानो थांग्रा बिथांमोनाबो बुजिजोबखानाय जेथ' बेनिखायनो जि हरो बेखौनो लाना फैयो बेखौ नुदों आरो
नंगौ नोंथां होमब्ला दिनैनि जि सावरायनाय आयदा बेखौ दोनथ'नोसै दसे।
जागोन दे दे।
टपिगानो सोलायलांदो। मानो माबा जाथ'वाखै इन इनकल' दान माबानांगोन नामा थुनांगोन नामा हा इन कलाव दान।